खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ बिदिब्ला दायो नोंथां?
अ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां। नोंथाङालाय
आंबो दङ। अ बिदिब्ला दायो सावरायनो हागोन नामा बिदिब्ला नोंथाङा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ ओ दायो बिदिब्ला जोङो दिनै औवानि सायावनो सावरायनायनि नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
ओ नों थां औवाया ओरैनो मोनबो से रोखोमनि दङ
आं मिथिनायावथ जेरै थाइ औवा जाथि औवा बुरखा औवा बेखौहाय मिथिगौ आङो। जेब्ला न'नि जेला बेरा नांगौ जायो ना। जेरै न' लुनो थाखाय बेखौ जोङो बे जाथि औवाफोरखौ होयो आरो ओमफ्राय बे बुरखा औवाखौबो जोङो जेरै खुन्था गायनो थाखाय बेखौ होनाय जायो आरो। जेरै उखुम मुदा बेफोराव उखुम मुदायावहाय जेरै जै जोङो औवाखौ नांगौबो जायोना बेवहाय बाहायो आरो बेल नङा नोंथां माने जों जेब्ला जेवरा दुमो ना बेवहायबो माने बेवहाय होनाय जायो आरो आरो सान्द्रि हेबनो थाखाय आरो बिदिनो सानद्रिल न मा ओ गिसिब आरो सानदेंगा खिरखा इदिनो धारा‌ बेफोरखौ हेबनो थाखाय बाहायो आरो जों औवाखौहाय।
औ नंगौ नोंथां। नोंथां बुंनायानोसै सैथो औवाजों जोङो गोबां आगजु बानायनो हायो। जेरै जोंनो नखरावनो गोबां आगजु नांगौ जायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां
थां बुंनायनि अनगा गायैबो जोङो गोबां आरोबाव बानायनो हायो बेबादिनो जोङो जेखाइ खबाइ बानायनो हायो। नङा होनब्ला बेबादिनो जोङो ओ नखरै खा होनो थाखाय बा बिनि थाखाय जोङो बेराबो होयो नङा होनबा। बार अखाफोराव होनाय जोङो बेनि अनगायैबो औवाजोंनो जों हासिबबो बानायनो हायो गोबां बेबादिनो दरजा बानायनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो खखा खाखि बायदिसिना जोङो बानायनो हायो आरो। औवाया जोंनि ओ बर' हारिनि थांनानै थानाय लामायाव बा जिउ खुंनाय लामायाव जोबोरैनो गोनांथार बे अरा औ गोदोथ' आरो बर' न'खरफोरा बांसिनानो औ जायबा थोरिनिसो जायोमोन नालाय बेनिखायनो बे औवाया जोबोरैनो गोनांथारमोन आरो उखुम बानायनाय बायदिसि ना हामानियाव नांगौ जायोमोन जों संनाय खावनायावबो बेफोर औवाफोरखौ बाहायो नङा होन
नंगौ नोंथां
जेरै जोङो सागं बानायनायाव नांगौ जायो बेनि अनगायैबो जायखौ जों खायरं होननानै बुङो ओ बेखौबो नांगौ जायो आरो जोंनो जे ओंखाम बे बानायनांगौ जायोना बे
आथिखाल थ' आरो जिरायनो थाखायबो बेखौ बाहायनाय जायो आरो जिरायनो जेब्ला सां बानायोना
औ
जनोबो बाहायो आरो जेरै
औ नंगौ बे औवाजों जोङो गोबां बानायनो हायो जेरै मैगं थाइगंफोरावनो जोंनो। सांनांगौ जायो नङा होनबा अब्ला मैगं थाइगंफोरखौ मान मानबाय होनो थाखाय
जेंसि जेरैहाय ना
जेंसिबो होनाय जायो बेजों लोगोसेनो जों बेरा बायदिसिनाफोरखौ होनाय जायो बेबादिनो जों न' लुनायावबो बे सैमा खुन्थिया होननानै बुङो जायखौ बेखौबो बानायो बेनि अनगायैबो जों मोसौ बोरमा होनो थाखायबो खुन्थिया बानायो। नङा होन बा औ बिनि अनगायैबो थ नोंथां बर' हारिजों औवाया गोबां सोमोन्दो दङ न नङा होनबा बे औवाखौनो जोङो जेब्ला सुबुं माहारिफोरा थैयोबा मानसि थै
औ औ औ औ औवाखौ औ औवखौनो बाहायनाय नु मोनो
बे औवायावनो जोङो ओ जि खोला फारसेथिं औवाखौसो बाहायोमोनदां ना औवा सुबाखौ जेब्ला मान से थैयो औ बे औवायाबो औवाखौबो लानानै फोथायनाय दङ आरो जि जाय जायगायाव माने मानसि थैखालि जि ओ बे मानसिखौ बाननानै लांगोनबा ओ साव बे माने जाय औवा सुबाखौ दांबाय बेै औवा सु सुबाया सुवा जाबाय सानानै लानाय जायो आरो। बै औवाजों ना खामानिफोराव बेखौ बाहायनाय जाला आरो। इनि अनगायैबो नोंथां बे औवाजोंनो जोङो जेब्ला बाथौबो दुमनाय जायो नङा होन बा बाथौआथ बर'निफोरनि गुदि धोरोम औ बे बेखौनो जोङो ओ बाथौखौ हेबनानै जिदाइन जरा होनानै ओ बेनिफ्राय दाउ थु बिखा हेबनानै जोङो बे खौ ओ फुजा फालिनाय जायो आरो सिजौ बिफां गायनानै।
उम
नोंथाङा आरोबाव बे जि औवानि बाहायनाय
औ
नि सोमोन्दै आरोबाव आंनो खोन्थानो हागोन नामा
औ औवाखौ जों जेब्ला थाइ औवा बुङो ना जों बेखौहाय जेब्ला बोरसि जेरै जोङो फख्रिफोराव बोरसि बोननो आरो बे फोथारफोरावबो जों बोरसि बोननो दंग दंला बेफोराव जोङो बोरसि बोन ना बोननो थाखाय बाहायो आरो औवाखौ खौहाय बिदिनो
औ नंगौ नोंथां जोङो बेखौ बाहायो नि अनगायैबो जोंहा दंफांफोरजों गोबां अर सुनाय नो ओंखाम ओंख्रि संनाय बायदि खामानिफोराव बो बाहायनो हायो ओ बेबादियैनो जोङो बुरखा औवा बाय दिजों जोङो ओ
जेब्ला औ औ जेब्ला आरो बैसाग गोबो मोसायो ना बैसागो समावबो खरखा बानायनो थाखाय बेखौ जों बाहायो आरो औवाखौहाय
औ नंगौ नोंथां बे औ बे बुर खा औवाखौ जोङो
औ
ओ मोजाङैनो हासनानै ओ बे खौ जोङो फिसा फिसा जिरनानै हासिब बानायनानै ओइ सिथला सिबनो हायो नङा होनबा आरो नोंथां बे बादिनो बेखौबो जिथु गंगना होननानै बुङोना बे औवाजों बानायनाय जायो बेनि अनगाबो बे जों जि ओ मोसानायाव बाहायो थरखा
औ नंगौ
बांसिनै बेखौ बाहायनाय जायो बे थरखाखौबो जोङो बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो नोंथां बे ओ जिहेथु जोङो गोबां औवा बाहायो बे औवा खौबो‌ जोङो हिस इसान दानायावबो गोबां बाहायो नङा होनबा हिसान दानायाव खुन्था महरै बाहायो
औ
औ बे खुन्था महरै बानायनानै आरोबाव जोङो बिनि जि गा गानाय मा होनना बुंङोलाय गानाय बेखौ हख्ला बुङोमोन बे हख हख्लाखौबो जोङो बानायो बेनि अनग बायबो जों गोबां गनसि
बिदिनो औ उम
आरोबाव जोङो ओ बे औवाजोंनो जिहेथु औवा फिसा खिलिजेननाय जायखौ जों औवा मेवाय होननानै नै बुङो थ' जोङो अनला ओंख्रि संनानै जाजायो बेनि अनगायैबो लाव जानो थाखायबो जोङो ओ बेखौ आस सार बानायनाबो दोननो हायो हायो नङा होनब्ला
थारैनो सैथो
औ नोंथाङा बे औवाजों ओरैनो ओहो मा ओरैनो नोंथाङा बे औवा मेवाइखौ मा मा महरै जानो मोनखो दिनैसिमहालागै
आं बेखौ औवा मेवाइखौ ना बिदि बेदरजों जानो मोनदों अनला जानो मोनदों बिदि नाजोंहाय बेदरजोंहाय बिदि जानो मोनदों आरो नोंथां
औ
ओमफ्राय उनाव बिदि आसार खालामना दोननाय न' जायखौ आसार खालामना दोनो जोङो बेखौ थुख्रा थुख्रा हानानै जेब्ला बेखौ दानना लाबोयोना बिज बे गोरलैखौहाय बे औवानि बे गोरलैखो दानना लाबोनानै जों जायो आरो बेदर बेदरजों संना जाब्ला जोबोद गोथाव जायो बे
औ नंगौ नोंथां बेखौबो आङो बेबादिनो मोनजाबाय आंबो अनला ओंख्रिजों बेबादिनो ओ बेदर हो लानानै दाउ बे- दर होदलानानै बेबादि मोनजाबाय खायसे खायसेया बे खौ अमा बेजर बायदिजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोन्दों आरो आथि खालाव गोबां समाजारि बिजोङाव गोबां बे औवा मेवाइजों अनला ओंख्रि संनाय बाय दिसिना मोजां मोजां रोखोमनि फाजा एवनानै जानाय बायदिखौबो नुनो मोनो आरो औ आरो बेखौनो बे औवा मेव वायखौनो मिजि मिजि हानानै इयुननो थाखाय बेखौ खाजि बानायनानै बा आस र बानायनानै दोन खायसे खायसे बेयो जिहेतु ओ औवा मेवाया
औ नं
आसर जानो थाखाय ओ रैनोथ प्लास्टिकफोराव बोनथुमनानै दोनोब्लानो ओ साननि गेजेरावनो माने ओ बियो खैरोम दैैरोम जायो आरो आरो रोमनि थाखायनो जेब्ला बेखौ ओ जोङो गोलोम बोथोराव जायो बा सान्दुं गोसा याव ओंख्रि सं नाफोरजों अब्ला गोसोआ जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो मानो होनोब्ला खै बुस्थुआ गोलोम बोथोरनिनो मोजां खाजाखा
औ
औ बिदि ब्ला जोंनि दा जि सावरायनाय औवानि सायाव बेखौ बेयावनो लाखिनो हासि सिगोन नामा
औ दे होमबा नोंथां बिदिब्ला
औ दे बि बिदिब्ला
दा